अखा हादों नोंथां
फोरदों नोंथां ओ नोंथां गोजोन फुंबिनि नोंथांसिम दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आं नोंथां आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां। औ हागोन नोंथां
अ नोंथांमोनि गामियाव आबादफोरखौहाय माबोरै मावनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जिरिथिं मैगं थाइगंनि बागैबाबो जागोन ना नोंथां औ औ सार दे अब्ला नोंथांं फोरमायनानै नोंथां।
औ जागोन दे जागोन औ
गिबियावनो आं बुंनोसै जोंहा लेस्रा लेस्रा जिखुनु लेस्रा बुङो जों दि बेखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय बेखौ बेनि सिगां जोङो मोनसे एबा हाखौ जोङो दब्लायसे हाखौ जों हालेवनानै बा हालेवनानै लाग्रोनांगोन बेनि सिगां जोङो बे हाखौ
औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे हालेवनो गोनांनायनि हालेवनो थांनायनि सिगां जोङो बेखौ बेयाव दि माबाफोर बायदिसिना बिदिनो दंफां दालाय माबा दालाय दंब्ला जों बेखौ जाहाथे हागा ग्रा बंग्रा दंब्ला जों बेखौ गोदोर गदिर गदिर हाग्रा बंग्रा बेखौ जों साफा खालामना लाग्रोनांगोन फास
औ औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवनाय जायो
औ
औ हालेेंनायनि उनाव जोङो बे हाखौ जोङो नायनानै बे हायाव जोङो अब्ला गोबोर हासार बो होनाय जायो गोबोर हासारबो होनाय जायो जों बेयाव जाहाथे जोंनि लेस्रा गायनो नागिरनाय ना बे जाहाथे मोजां जाथों जाहाथे हाया मोजां जाथों आरो बेनि थाखाय गायनाय जायो बेनि थाखाय होनाय जायो होनाय जायो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो जाहाथे जाहाथे जों हाथाय एबा खलाफोराव थांनानै जोङो बेनि बेगरखौ जोङो नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय जायो
औ
लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे जों न'आव फैनानै जाहाथे बेखौ हैनो नागिरदों जों नागिरनायाव जोङो बेयाव जोङो बेयाव जोङो बे नांगोलजों एफा माजोंब्ला जोङो बेयाव एसे गो थोवै सिन बोनांगौ जायो
औ औ
खायफा सिनबोआलासिनो माबा जायो जों सिन बोजायोबो जों बेयाव सिन होयोना जों सिनबोखांनायनि उनाव बेयाव बेगरखौ जोङो जाथ थे लारिं लारिं होनांगौ होनायनि उनाव जों बेखौ जाहाथे खबनांगौ बे जाहाथे मोजां जा थों होननानै जों न'बा खबाब्ला जोङो बेयो मोजां जाबोनाय नङा सोमैनो खबनांगौ बेनि उनाव जोङो बेखौ बेयो जुदि जोंहा स्नि दान स्नि दिन नङाब्ला जि दिनसोनि उनाव बे जेब्ला बेयो उथियो थांब्लो थांबोयो आरो अ अब्ला जों बेयाव जोङो बेख खौ नायनांगौ जायो मानोना जोंखौ जोंनि बे लेस्रा जिखुनु गायनायखौ जाहाथे एम्फौ एनलाया जायाबा जाहाथे बेखौ जेबो खालामा जों बेनि थाखाय बेखौ औ जायो बेनि उनाव जों बेखौ जु दि गुसिंग्राफोरा जुदि अरस'दोंब्ला जों बेयाव बेनि थाखाय मुलि नांगौ मुलि बायनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो बेयो जुदि एसे जब्रबब्ला जौ बबायब्ला आरोबाव जों बेनि उनाव बेखौ बेयाव जा थे जों आमि एबा सिंस्रि होनाय जायो
औ
बेयाव आरो जोङो खुन्था गायनानै जों दिरुं बोनानै माबाजयो आरो
औ औ औ
बेनि उनाव जोङो बेयाव नोंथां आंनि नोंथाङा बोरैबा खोनादों नामा
औ
औ जों बेनि उनाव जाहाथे बिबार जेनेबा जोंनि लेस्रा गायनायख बिबार लाब्ला जोङो अब्ला जों बेखौ बेयाव मुलि होनांगौ जायो बिबारनि आरो फिथाइ लाहां जेनबायब्ला जों बेयाव फिथाइनिबो मुलि होनांगौ जायो मानोना जोंहा मोजां जानायनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बे जौब्ला बेखौ जोङो जाहाथे बेखौ मानला होनो एसे नायनांगौ जायो
औ
बेहायनोजाहाथे माललांथों बेनि उनाव जोङो जाहाथे बियो माना लानाय जादों फिथाइ आरो एसे बुजायै थायायनायब्ला जों बेखौ खानानै एबा न'आवबो जानाय जायो एबा हाथाय हाथाय खलाफोरावबो लांनाय जायो जोङो खाथि खाला बेफोरावबो लांनाय जायो लांनाय जायो जों बेखौ जाहाथे बेलेगफोरनोबो जों जाहाथे बेखौ फाननाय जायो फाननाया नाय खालामनाय जायो जों आरो बेखौ जायोब्ला आरोना नोंथां जायो नोंथां नोंथांङख मिथिगौ जों बे उ बेनिफ्राय जों गोबां फिथाइ मोननो हागोन जाहाथे जों फाननानै बेखौ फाननानैबो जों जाहाथे फैसा मोननो हागोन आरो रां आरि खामायनो हागोन नोंथां अ नोंथाङा ओमफ्रायबेनि बागाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो आबादिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
माय आबादनि बागै नामा नोंथां
अ नोंथां माय आबादनि बखबो जागोन
औ जों गिबियावनो माइ आबादनि बागै आं खोथा बुं बुंनो थांङोबाथ गिबियावनो जोङो जिहेथु खोथिया सिलि बे खोथिया सिलिखौ जों गिबियावनो ट्रेक्टर जों एबा नांगोल जजों जोङो हालेवनानै लाोन खारनायनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथि आरो बेनि उनाव जोङो आरैबायदि माने नार्सारिनिफ्राय एबा गलाफोरनिफ्राय एबा बाजारफोरनिफ्राय जोङो बे जिहेथु नार्सारिनिफ्राय जोङो जिहेथु बे माइराव बे माइखौ जों जि माइखौ फायगोन बे माइखौ जोङो गिबियावनो सायख'नानै लाग्रो नांगोन आरो बेनि उनाव जोङो बस थायाव सोखांनायनि उनाव आरो बसे सोनानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनो नांगोन सोरबाबादिनो हरनि आरो सोरबायााबा दिनो हरथाम आरो बोखांनाय सनायनि उनावबो सोरबायाबो दोन हरथाम आरो सोरबाबा दोनो हरनै थ माने बेफोरो गावबा गावनि सायाव सोनारो आरो ना नोंथां आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ आरो बेखौ जों मोजाङै हालेवखांनानैं जोङो बिदिनो मैनिबो गोनांथि जायो जाहाथे एसे डिसिप्लिनै एबा मोजाङै जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ एबा माइखौ जोङो फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो थामज जि आरो थामजिबा दिनसोनि उनाव जुदि जायोब्ला बेयो जों बेखौ फुनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो फुयो आरो फुखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो ओ अबेयाव गाय गोन जिहेतु बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो ओ माइखौ हालेवनाय जायो खौ आरो बे फोथार खौ हालेवनो थाखाय जोङो नांगोल एबा ट्रेक्टरनि गोनांथि उम द माने जोङो बेयाव हालेवनानै लायो सोरबा सोरबाबा खनथाम जायो आरो सोरबा सोरबाबा ओम खोनब्रै हालेवनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओम बेयाव ओ सरि खदाल जावनो थाखाय बा आलिबो दाननो नांगोन उम जाहाथे मोजां जायो आरो आलि आरो बि जोङो लोगोसे आलिबो खोनो नांगौ आरो आलि दाननो आरो आलि खोनो थाखाय खदालनि गोनांथि आरो बेनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो माइखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो हासार आरि बायदि बायदिफोरखौ जोङो हासार मुलि बायदि बायदिफोरखौ जोङो सारनाय एबा होनाय जायो औ माइ जायो जाहाथे मोजाङै मोजां माइ जायो एम्फौफोरा आरो जाहाथे दाजानो हाथों बेनो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो बे माइआ जुदि मास मोननै एबा दानथाम दानब्रैसो जुदि जायोब्ला बे माइआ उम औ बे माइआ बे माइखौ जोङो फिथाइ थाइनाय महरखौ जों नुनो मोनो आरो फिथाइ थायखांनायनि उनाव जोङो ओ जिहेथु बेखौ जोङो माइखौ जोङो ओ हानाय जायो खांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो न'आव बाननानै लाबोयो आरो बानखांनायनि उनाव जोङो ओ नांगोल ओ सरि मोसौजों एबा जोङो मिसिनजों बेखौ नानाय जायो आरो नाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो जों बेखौ मो जाङै लाखिफिनो आरो लाखिफिनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ न'आव जानाय एबा जायो एबा फाननाय जायो आरो माइआ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ माइफोरखौ जोङो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो गलाबफोरावबो बायनो थाङोब्ला जेरै बेफोरबायदिनो मासुरि बेफोरबायदिनो रनजित आरो बेफोरबायदिनो अनन्दना बेफोरबायदिनो औ नोंथां माइब्रा बेफोरबायदिनो माथा बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि ओ माइफोरखौ जोङो मोन नुनो मोननाय जायो बे गावबा गावनि सायाव आरोना नोंथां ओ नोंथाङा बे आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हाबावो
नोंथां हायो हागोन ना नोंथां माबा मागाय नोंथां
आङो दा नोंथांनि सायाव बे दैज्लांनि जिहेथु अ बानलु आबादखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथांमोननि गामियाव बेखौ एसे मिथिजानो लुबैदोंमोन नोंथाङा आङो एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां
औ जों जेब्ला बानलुखौ आबाद मावनो आबाद माव नो नागिरब्ला जों मोनसे बोरि हा नागिरना लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेयाव बेयाव दैज्लां बोथोराव दि जोंहा दै जायोना नोंथां बेनि थाखाय जों बोरि हा नागिरना लानांगोन नोंथां बेनि उनाव जोङो बे हाखौ बिदिनो हालेवना लानांगोन जोङो हालेवनायनि उनाव जों बेयाव जाहाथे बानलुखौदि गायगोन जों बेखौ बानलुखौ बेगर लाबनानै एबा न'आव जावैनानै एबा नङाब्ला जाहाथे हाथाय बाजारनि फ्राय हाथाय गलाफोरनिफ्राय जोङो फुलि लाबोनानैबो गायनाय जायो गायनायबो जायो बिदिबो बेनि उनाव जोङो बे बानलुखौ गायखांब्ला जोङो बि मानाव जौब्ला बिमानाव बिबार लायो आरो
औ
औ दे दे अब्ला जोंनाथ' बेखिनियाव बेखिनियानोमोन अब्ला नोंथां लाखिथारनोसै नोंथां अब्ला नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजान हामलायनाय जासिबाय थाबाय नोंथां।
औ जागोन जागोन औ औ